नोंथां ओ नोंथाङा फ्रिनो दंना?
औ दङ नोंथां।
अ नोंथांजों आङो दंफां लाइफांनि बागै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दे होमबा नोंथाङा जागायदो।
औ अ दंफां लाइफां होनोब्लाथ' दंफां लाइफाङा जोंनि थांना थानायनि मोनसे अ एंगार हायै जिनिस आरोना। बिदिनो जोङो अ दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो अ अक्सिजेन मोनो आरो जोङो जे गारजि कार्बन डाइ अक्साइड जोङो हगारनायखौ दंफाङा बोनानै लायो आरोना। उम औ दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बायदि रोखोमनि फि थाइ सामथाइबो मोननो हायो जेरै ओ थाइजौ, खान्थाल, जाम ओम बायदि बायदि रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथायाइखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो हायो आरोना। आरो जोङो जेरै न'फोराव बाहायनाय जोङो ओ न' लुनायावबो जोङो दंफांनि हेफाजाब लानाय जायो। आरो जोङो खोरखि दर खोरखि बानायनाय दर्जा बानायनाय बेफोरखौ जोङो। ओ दंफांनिफ्रायनो मोननाय जायो। आरो उन्दुग्रा बैस सां बेफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जिरायग्रा बेन्स बेफोरखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो मोननाय जायो। आरो जोङो गोदोनि दिनाव जोङो थेला जेरै, थेला गारि, बेफोर मोसौ गारि, बेफोरखौ जों दंफांनि हेफाजाबजोंनो बानायनाय जायोमोन ना। बिदि औवा औ औवाजों जोङो न' बां लुनानै लानो हायो। जेरै आरो जोङो आबाद मावनायाव जोङो मोसौ एबा बोरमा हाबनायनि थाखाय जोङो ओ औवानि जोङो बेरा लुनानै जोङो होथेनाय जायो आरोना। ओ बोरमा बिदिनो मोसौ हाबनो हायैनि थाखाय। आरो बिदिनो जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइ जेरै थाइजौ खान्थाल बेफोरखौ जोङो गोबां बिबांनि ओ थाइजौफोरखौ बा लिसुफोरखौ जों गोबां बिफां बिबांनि गायनानै जोङो बेखौ बाजारावहाय जोङो फाननानै जोङो ओ रांबो आरजिनो हायो आरो रां आरजिनानै जोङो गावनि नांगौ मुवा बेसादखौ बायनानै लानो हायो आरोना। ओ नोंथांनाव दं दंफां लाइफांनि बागै मावफोर ओ बुंनो गोनां दंबा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ नोंथां। जों दंफां लाइफां होनोब्लााथ' जोङो दंफां लाइफां नङाबानो जोङो थांनानै थानो हाया होननाय ना नोंथां। औ दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो जोंनि नांगौ ओ हां लानाय हगारनायनि गासिबो गेसफोरखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायसो मोनो नङा होमबा। नोंथां। औ दा दंफां लाइफां गायनानै लायाबा जोङो। बे मुलुगावनो गासिबो जिब जुनारानो जोङो थांनानै थानो हानाय नङामोन।
औ औ औ।
औ दिनै जोङो दंफां दंफांनि सायायाबाबो जों जिरायनानै थानो हायो। सान्दुं गोसा समाव जोङो दं दंफांनि सिङाव थानानै गोबां मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां। दंफांनि बिलाइनि ओ थान्दा सायायाव जोङो जिरायनानै थानो लुगैयो नोंथां नङा होमबा।
औ।
औ बिदिनो जोङो दंफां दंफांखौ जेब्लाबो जोङो दंफां लाइफांखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन अननो रोंनांगोन। जानला मानला जोङो दानफायला दानफायलि जोङो खालामनो मोननाय नङा नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
औ दंफां लाइफांखौ जोङो फांसे गायदोंबा फांनै फांथाम जोङो गायनोसै गायनो रोंनांगौ नङा होमबा। औ ओंखायनो जोङो। दंफां लाइफांनि गेजेरजोंनो गोबां। आगजु आग्लाबो बानायनो हायो सियार टेबोल बेरेेंसि सब जोंनि नांनाय मानि ओ आइजेंफोरखौ दंफांनि दारैबो जोङो बानायनानै लानो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो दंफां लाइफां दंफांफोरखौ फाननानैबो जोङो हाखावना खाथ बाथाम फा ना हाखावनानैबो जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो।
अ
ओम गोबां जोङो से बिघा नै बिघा गायनानैबो जोङो दंफां फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो नोङा होमबा।
अ अ
औ बिदिनो जोङो दंफां लाइफां गायनानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो। दानि जुगावथ' जोङो हा हुखौ ओरैनो गारसोना दोनालासिनो ओ दंफां लाइफां गायनानै दोनोबा जोङो गोबां दानि जुगाव रांखौ खामायनो हायो आरो। बेनि दारैनो आरोबाव जोङो ओ लाइफां लाइफां खायसे मानलाग्रा लाइफां खायसे ओरैनो फिसा फिसौ लाइफांफोरनिफ्रायबो जोङो ओ नांगौ बायदि आयुरबेदिक मुलि मुलाम बायदिसिना जोङो ओ खांथिंनानै देग्लिनानैबो जोङो ओ लोंनानै गावगा बागावनि देहानि खायसे खायफा बेमारखौ फोरखौबो जोङो फाहामनानै लानो हायो आरो नोङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ जेरै' जोङो जार्मनि हाग्रा बे जार्मनि हाग्राफोरखौबो जोङो सिखा बौओब्ला सिखा बौनायाव थै ओंखारोब्ला बे थै बो ओंखारनाय जाय गायाव जोङो फुनना लायोबा बे थैया थाबथायो होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो नोङा होमबा नों थां बेफोरबायदिनो खान्सिसा बे खान्सिसायाबो जोंनि गन्थ'आव थै गयोब्ला ओ
औ
थै गनाय जायोबा बे खान्सिसानि बिलाइखौ सिफ्लेनानै बा देफ्लेनानै गन्थंआव सोना हरोब्ला बे थैगनाया थाबथायो होननानैबो जोङो ओ सिगांनिफ्रायनो ओ फोथायबोयो आरो नोङा होमबा नोंथां? औ बेफोरबा बिदिनो आरो ओ दंबावो गोबां दंफां रा खेबनो दंफां राखेबाबो दिनै दंफां राखेबखौ लोङोब्लाबो ओ खायसे सुगार बेरामनो खायसे गन्थंनि थै गनायनो बेफोर खोबो जोङो हामो होननानै जोङो खोननो मोनो आरो लाइांनि गे औ।
ओ नोंथाङा आंनो ओ फोरमायनो हागोन ना ओ राखेब दंफांनि माबे आ ओम माबाखौ ओ खिनि माबे खिनिखौ लोंबाथाय ओ सुगार बेरामा खारो बेखौ आं एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ बे दंफां राखेबनि बिलाइफोरखौ देफ्लेनानै लोङोब्लाबो‌ ओ बे उम ओमफाय गन्थंआव देफ्लेनानै सोयोबाबो बे
अ।
ओ। थै गनाया थाबथायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो आरो बिनि बिलाइ बाहागोखौ लोङो बाबो खायसे सुगार जानाय मा जानाय बेफोरखौबो हामो होननानै जोङो खोनानो मोनो आरो।
अ।
औ बेफोरबायदिनो आरो गोबां दंबावो लाइफांनि गेजेरावनो। दिने मा होनो बै मानिमुनि लाइफांनि गेजेरावनो गोलैबाय मानिमुनियाबोथ'। बे मानिमुनिखौबो जोङो देनानै लोङोब्ला फुङावनो उद खालियावनो देनानै लोङोब्ला जोङो अ उदै साफा जायो गेस्टिक हामो होननानै जोङो मोनथिनो मोननाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ बे उदै गरम जाबाय थायोब्लाबो जोङो बे मानिमुनिखौ देफ्लेनानै लोंनांगौ होननानै जोङो सिगांनि फ्रायनो फोथायनाय दङ आरो।
औ औ
दा बिदिनो लाइफांफोरखौबो जोङो जानला मेनला खालामनो नाङा। जोङो दंफां-लाइफां खौ जानला मेनला दानफायला-दानफायलि खालामनो नाङा। ओंखायनो जोङो मिथिंगाखौ खौबो जोङो अननो गोनां जायो। नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ
उ बिनि गेजे आवनो नोंथाङा माबाफोर बुंनो दंबावोबा फंनैसो बुंजाबावगोन नोंथां।
औ औ ओ दंफां-लाइफांखौ जोङो ओ दानि दिनाव जोङो नुनो मोनोदि जोङो दंफां-लाइफां ओ गायनो जों दानि जुगाव गायनोसो नांगौ ओ जों बांसिनानो दानफायनायखौसो नुनो मोनो आरोना। दानि दिनाव दंफां-लाइफाङा गोबां हाग्रा ओ अरनबारि बेफोरो गोबां जोबस्रांलांनो हमदों आरो ना। सुबुंफोरा मिथिंगाखौ दानि दिनाव अननो रोंला। ओ दानि दिनाव जोङो दंफां-लाइफांखौ जों गायनोसो नांगौमोन ओ दा जोङो बांसिनानो दानफायनाय हाग्रा दानस्रांनाय बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो आरोना। बिदिनो गिदिर-गिदिर कम्पानि लुनाय ओ कारखाना लुनाय बेफोर औ।
बिदिनो जोङो दंफां-लाइफां फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो। नङा होमबा? नोंथां दिनै जोङो ओ सो सिगुन दंफां, साल दंफां, गाम्बारि दंफां बायदिसिना रो खोमनि दंफांफोरखौ फाननानैबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो। नङा होमबा? दिनै किबि हिसाबै जोङो गोबां फानोब्ला गोबां फैसा मोनो होननानै जोङो मोन थियो। दाथ' जोङो दा समाव बेसे थांदों बे खौ जोङो बुंनो हाला नालाय जेनेबा ओ ओं बेफोर दंफांखौ फानोबा जोङो गोबां रां खामायनो हायो होननानै जोङो जों मोनथिना मोनो आरो।
औ
बिदिनो जोङो ओ रबार दंफां बेफोरखौबो जों गायनानै लानो हायो आरोना ओ रबार दंफां
औ।
रबार दंफांनिफ्राय जोङो रबार बेखौ ओआथा जि गयो बेखौ जों फाननानै रां आरजिनो हायो। ओमफाय जोङो बिदिनो थाइजौ बैग्रि फोरखौ ओ बिदिनो दुइ बिघा एक बिघा बिदिनो गोबबां गायनानै जोङो रां आरजिनो हायो आरोना।
औ नोंथां।
औ।
दा बिदिनो दंफां लाइफांखौ जोङो जेब्लाबो अनसायनो रोंनांगोन जोङो जेब्लाबो जोथोन लानो रोंनांगोन। दंफां नोङाबानो जोङो ओ जोंनि जायगाया पलुसन गाज्रि बारहावा जागोन नङा होमबा। गाज्रि बारहावाखौ दंफां लाइफाङासो साफा खालामो नोङा होमबा नोंथां? ओंखायनो जोङो जेब्लाबो दंफां लाइफांखौ अनसायनो रोंनांगोन आरो। दे बिदिब्ला जोङो दिनै बेखिनियावनो टाइमाबोआो जाना फैबाय नोङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां।
बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोनथों।